मोनाबिलि हेल'।
औ औ बुं खोनादों।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खावलायनाय थाबाय।
खावलायनाय थाबाय नोंथांखौबो।
नोंथां दा मानि सायाव सावरायलायनो?
बे जोंनि आबाद मावनाय खेथिनि बागै सावरायनोसै नामा?
माइ गायनायनि सायाव ना?
औ औ
दे बिदिबा सावरायलायदो नोंनो
उम
जागायजेनदो।
अ बे नोंसोरनिजालाय बोरै सोलिदों दालाय अखाफोर दैफोरनि
उम अखायाथ' जोंनिया बहुद खस्थ' होथारदों देग्लायबो
औ
उम गोथौ मायावथ' दै थानायखाय गायनो हाबाय बोरिसायाव मानसिफ्रा दै गैयिनि थाखाय दै थिखां थिखांसो गायनो लागा जाजोबदों बिराद खस्थ' जादों जोबोद खस्थ'
आच्छा।
होनबा नोंसोरजोंलाय माबायदि?
जोंनियाबो बेफोरबायदिनो अखानिनो एसे प्रब्लेम दैनिनो दैसै बोरिफोरखौ बोरिफोरनि बोरिफोरावबो दै सारनानैसो गायनांबाय गोथौआवथ' दै थाखादों
अ होनबा होनबा एखेआनो जादों न'?
उम बिफोर ओरैनो ओ दालाय बेनिफ्राय मा माबायदि गायखांजोब्बाय नामायो
गायखांबाय होन्नायानो दे गायखां जोबबाय नोंस्रानिथिं नोंसा
जोंहानाबो गायखांबाय मैया मैया थांनाय मैयै जोब्बाय जोंहा गायनाया जोबथ'बाय दा।
उम इयो नोंथांना हाजिरा हाजिरा लानानै गायदो ना न'आवनो गायजोबनाय?
हाजिराथ' गैया न'निनो आरो बेफोरबायदि आलासिफोरखौ लिंलायबाय
अ
गाससिबो न'नि मानसिफोरानो नांजोब्बाय आरो जयै नोंथांनालाय मा बायदि गायहैखो
जानियाबो जानियाबो बिदिनो न'आवनो नांजोबनानै गायजोबनायसै
जोब्बायबा गायनाया
अ जोबबाय जोब्बाय नोंथां नोंथां नोंथाङा बिदिनो आबाद मावनो हाबफायो हाबफादोबा देग्लाय
औ हाबनायालाय हाबनायानो थांखायो बोसोरफ्रोमबो
अ
थेवबो नैबे नैबे बोसोराव एसे खस्थ' जाबाय आरो ना दैनि बागै दैनि थाखाय
उम उम
नोंथांमोननि दा ओमफ्राय बेखौ माइ गायनायनि बे लास दिनहाय मा होनोमोन बेखौ माबा औ हाल जांक्रा जानाय बेफोरबायदिलाय माबायदि नोंसोरनियालाय
औ जों जोंनिथिंबो बेबायदिनो हाल जांख्रायावलाय मानसिफोरा बाय थाबाथाय फायस फायनानै सावरि बायदि जानानै बेबो माने उम मा होनगोन पारटि बायदि जायो आर ना लास दिनाहाय मानसिफोरा फायनानै जांख्रानि नामाव गायनाय फुनाय जोबखांनानै फुरथि खालामलायो गासैबो
थिगानानो दंङ।
नोंथांमोन नोंथांमोन जा
जोंनि जाबो बेफोरबायदिनो जायो माने गामिनि सानैसो मानसि बै लिंबाय बे जोंहा मैयै मैयासो गाखांदो दा जोंनिया
औ
गामिनि न' खाथिनि सानैसो आइं मुंखौ लिंनानै लाना फैजोब्बाय जमा दसे नांबाय
उम
बेफोरबायदिनो हरआव एसे जाबाय लोंबाय
अ दाथ' नों नोंथांमोनजा होमबा माइ साय गायखांबाय गायखांनााथ' दाथ' हासारनि लोगोआवसो जासिगोन ना आबादा
उम बेनोथ' मा गायनायालाय प्रायानो गायबाय दं आरो न'खरनिसो दंबावो गायनो गोनां बोरि बोरिफोरनिखौ माने गायनोनो हायाखैना।
बा नोंथांमोन जा हासार हासारा हासार हासारसो होयो ना होआ
औ हासारथ' होनांगोन जाबाय हैखानांगौ
अ दा बेलेग बेलेग जायगा जायगाथिंज हासारखोनो नाङानो दा जों जोंनिथिंबो नांगौ बिदि हास आनो हासारदो दानि जुगाव हासारानो सब सब माबावनो आबादावनो हासारानो नांगौ जाबायना।
नंगौ नंगौ जोंनियाबो बेफोरबायदिनो हासार होनाय थांखायो।
उम दा आ होमबा न' आग्लानि बायदि नंला आरोना।
आग्लाया गोदोनि बायदिलाय म जानो आरोलाय ले जुगाबो सोलायबाय गासिबो सोलायजोब्बाय ना।
अअअ
उम। दालाय नोंथाङालाय मा खालामबाय थादं
आंबो दानि गायनाय फुनाय जोबनानै न'आव दंथ'यो। दा गायनायखौनो दा दुब्लियावनो नांथाबफिननांगोन हाग्रा फुनाय मानाय मुलि होनाय। बिदिनो मावगासिनो दासान्दि।
थिगानो थिगा जोंनि जाथ' जोंनाबो दा जोंहाबो बेफोरबायदिनो जाना दोङो दाथ' मैयाल'सो गायखांदोंना जोंहा माइखौ।
अ अ अ।
सप्तासे सप्तानै थानानै जोंहाबो आरो नांहैफिननांगोन।
अ बिदिनो नांथाब खानो लागा जायो ना नोंथ' मिथिया।
औ औ नां नुथ' गोनां जायो।
अ
दा आरो हाग्रा बंग्राबो एसे दाय माबायोना हाफोरखौ नरम मोननानै माने हाग्रा बंग्राफ्रा बुद जायोना। बेबो एसे साफा खालामना होनांसिगोन। ओमफ्राय बे दालाय मा ओंखाम जाखांबाय नोंस्रा?
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
आसा मा जांआथ' जाखांबायनो। ए दानि बावैसो जानानै नै लामायावंबो जिरायना दोङो बार जादों र' दिनै। बोथोरा एसे मोजां खालामदो दा हरावखाय। बोथोरफोरा दासान्दि नोंथांमोननि जा मारै?
दाथ' इदिनो अखा खोबनानै दंथ'यो‌। अखा हाथ'वाखै।
सानफ्रावलाय बोरै जाबाय थादो?
सानफोरावबो बिदिनो दसे अखा हायो दसे सान। बिदिनो जागासिनो नोंथांमोनजोंलाय?
जोंनिजाबो बिदिनो सानावलाय आरो मा बे सान्दुंआनो एसे गरम बहुद होबाय थादों। सानाव ओमफ्राय बाय एसे हर जाबोला
औ।
बिदिनो आरो बोथोरा एसे थान्दा होयो।
अ।
दासान्दि बेफोरबायदिनो जाबाय थादों हर हराव एसे एसे अखा हादों सानावथ' गैयानो।
मा नोंथांमोननि जा माइ आबादा मावखांजोब्बाय होनदों माइ माइनि दामफोरा माबायदि बेसेना माइनि बेसेनफोरा? बाजारफोराव
माइनि बेसेनाथ' दा बेसे थांखो दा आगोलावबो बेसे मोनदोंमोन दा नैबे सिजोनाव एसे बाय बारिनो हानाय। दाथ' जेबो आइडिया मोनथ'वाखै।
अ' दाथ' आरो मानसिफोरा गायनो हायाखै खायफा खायनै
उम दैयानो जोबोद खस्थ' होबायलै बे खबसेयाव।
अ' दा होमबा होमबाथ' एबार दाम जागोन न'?
माइयालाय दाम थांगोन एबार।
अ'।
उम आगोलावथ' एसे बाय दैफोराथ' बिदि सारनो गोनां जायामोन ना। अखाफोरानो फैनानै जायोमोन बे बोसोरथ' अखाबो गैया माबो गैया मानसिफोरा एसे खस्थ'बो मोनबाय आबाद खालामनाय मानसिफोरा दामाथ' बारनांगौ।
औ।
नायनोसै दामा जायो सम फैबासो मिथिगोन। ओमफाय ओ मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोनजों आरो लोगोसे बेसरबो फैयोना?
औ औ बे जोंहा दा नै माइ साय माइफोरखौ गायना थांजोबबा जों माइखौ गायखांनानै माइफोरखौ हानानै बेयाव मोना माइ माइफोरखौ हाखांनानै बेयाव बेसरखौ होनाय जायो।
अ' आतसा।
थ' बयबो जेरै दा बयबो न'-न' बेसरखौनो फोजोबनाय थाङो दा जेरै आबाद खालामदों माइनि बेनि उनाव दा माइ जोबखांनानै दा जोंना बेसरा फैलायसिगोन।
मोजाङानो मोजाङानो।
नोंथांमोननिजालाय मारै?
जोंनिथिंबो बिदिनो बेसरखौ दानि माइ साइ गायखांजोबनायनि उनाव बेसर फोगोन खायफा
औ।
ओ बख्ला फोयो
औ जोंनियाबो बिदिनो बे थेवबो बांसिन बेसरखौनो फैनाय थाङो आरोना।
मोजाङानो।
औ माने जोंनिया बे नैथिंगालिया मोजां जायो माने से बेसरनि खेथिया जोंनिया। आबादा मोजां जायो आरोना।
ओं होनोमबाथ' बेसरावबो हासारसो होनांगोन नोंसोरथिंनि?
होनांगौ जायो एसे।
अ'।
थेवबो एमान नङा एसे एसे होबानो जायो आरो ना।
अ'-अ'-अ' मोजाङानो हाफोरा जिब दङना नोंथांमोननिजा?
औ औ दोङो दोंनाया। थेवबो बे खनसेयाव एसे बाय बोरैबा जागोन बायदि मोनदों। बोथोरफोराबो बोरैबाना दा दैनिबो बुहुद प्र प्रब्लेम जाबाय दैनिबो जोबोद माने खस्थ' जाबाय
अ मोजाङानो
उम मारै नोंथांनि खबरफ्रालाय मारै?
दंङ दे बिदिनो मोजां हामा गेजेरावनो।
औ।
होमबा नोंथांदो राय्लायनाया जोबथ'बाय। गोजोननाय थासिगोन।
दे दे नदो जाना थागोन दे नोंथां
मोजाङैनो उनाव आरो लोगोसे फिन खेबसे लोगो मोनगोन
जागोन नोंथां।
मोजाङैनो गाहाम हामलायनाय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ औ दे नाय नोंथां गोजोन्थों